हेलौ औ नों थां खोनादोंना? औ जोङो माबे आय दानि सायाव जोङो रायलायगोन सानदोंमोन नोंथां?
जों फरायसा समनि सायाव एसे से सावरायनि ना
आदसा आदसा फरायसा समनि न? जायो। दा फरायसा समनिब्ला दा नोंथांङा जाखिनि हायो फंनैसो सिगांग्रो मोनसे मोननैसो ओरैनो ओ बुंफोरना होनो हागोन नामा नोंथां?
थारैनो हागोन नोंथां। दा फरायसा सम होनना बुङोब्ला नोंथां फरायसा समा माने सासे सुबुंनि ओ जिउ दावबायनायनि बयनिख्रुइबो माने गोनांथार बा समायना आरो बेसेन गोनां सम आरोना नोंथां। दा बे समखौ सुबुं जिउनि गोबान माने गोदान ओ आबाद मावनाय बोथोर एबा गुदि बिन्दो होनना बुंनाय जायो आरो ना नोंथां, फरायसा स समखौ। जेरै माने ओ आबादाव मोजां खोथिया फोनायब्लासो बा फोब्लासो इयुनाव मोजां फसल मोननाय जायो नङा होमब्ला? थिग बेबायदिनो माने फरायसा समाव माने मोजां सोलोंथाइ मोनब्लासो माने सुबुङा इयुनाव माने सासे गोख्रों आरो साखोन सिखोन सुबुं जानो हायो आरो ना नोंथां, दा फरायसा औ फरायसा माने समा माने बिजाब फरायनायल' नङा। बे इउन जिउखौ दानायनि मोनसे ओ गोलाव नाजानाय आरो ना नोंथां। दा बेयावहाय माखासे ओ फरायसा समनि गाहाय सिमां आरो दायथ' थायो नङा होमब्ला नोंथां? दा फरायसा औ फरायसा समनि गाहाय खामानियानो जाबाय माने गियान बुथुमनाय आरो सोलोंथाइ लानाय नङा होमब्ला? दा ओ सासे मोजां फरायसाया माने गाहायाव होनाय दायथ'फोरखौ माने मानिना सोलिनांगौ आरोना नोंथां। माखासे दायथ'फोरखौ। दा गियान नागिरनाय बा अनुसासन माने गिदिरफोरखौ मान होनाय बायदि बायदि माने बिजाबनि सोलोंथाइजों माने लोगोसे बाहेरा जिनिस बिगियान माने बायदि बायदि समाजारि गियान बुथुमनाया माने फरायसानि गाहाय खामानि आरो नांथां दा माखासे ओ गियान नायगिरनाय होनना बुङोब्ला बिजाबनि सोलोंथाइजोंनो माने ओ बाहेरा जिनिस गियान आ समाजारि गियान बुथुमना फरायसानि माने गाहाय खामानि आरोना। दा माखासे अनुसासना फरायसा जिउनि गाय ओ थि समाव माने फुङाव सिखारनाय, सोलोंसालि थांनाय आरो समखौ मोजाङै सामलायनाय फरायसाखौ माने देरहासार खालामो आरो ना नोंथां दा हेलौ नोंथां खोनादोंना गिदिरफोरखौ मान होनाय हेल' नोंथां हेलौ नोंथां खोनादोंना हेल' नोंथां हेल'ेल' हेलौ
ब दांाय हेल'
दा फरायसा समाव औ औ औ दा औ हेलौ खोनादोंना
औ खोनादों
खोनादों नोंथां औ औ दा औ फरायसा समा जाबाय फरायसा समाव माने फोरोंगिरि बा आइ आफा आरो गामिनि गिदिर गोलाव सुबुंफोरखौ मान होनाया माने सासे मोजां फरायसानि गाहायाव खुथाय आरो ना
औ औ
दा माखासे फरायनायजों लोगोसे माने माखासे सावस्रि खेला गेलेनाय थायो नङा होमब्लाांदां दा फरायसा समाव खालि बिजाब फरायनाय सायावल' गोसो होब्ला जिउआ माने जावलाङा आरो ना माने मोजां गोसोनि थाखाय मोजां सावस्रि गोनां आरो ना माखासे दोरोङारि खेला थायो फरायनाय लोगोजों सरासनस्रा माने फरायसाफ्रा सोलोंसालिनि उनाव गामिनि दोरोङारि खेला खेला नुलला जेर खुथु खेला गिला खेला काबादि खेला फुटबल खेला माखासेफोरखौ गेलेनांगौ आरो ना नोंथां माने जाय मोदोमनि सावस्रिखौ गोख्रों लाखियो आरोोना दा माखासे हारिमुवारि बैसागो होनना बुङोब्ला बैसागु उत्सब फालिनाय बा दानाय लुनाय माने सोलोंनाय एबा हारिमुवारि माने गान मोसानाय बाहागो लाब्ला माने फरायसानि गोसोआ माने गोजों आरो माखासे गोख्रों जायो आरोना नोंथाङा दा बेनि गेजेरावनो माखासे फरायसाफ्रा माने समाजाव थांनानै थाग्रा सासे अंग' आरो नोंथां बेनिफ्राय माने गामि आरो समाजनि थाखायबो माने फरायसा बा समनिफ्रायनो माखासे दायथ' थानाया गोनां आरो ना माखासे फरायसाफोरा माने हेफाजाब होननाय होनना बुङोब्ला गामिनि आबाद मावनाय सम सम जेरै सोरबाबा हाल मुलि समाव एबा न'खरनि अमा दाउ फिसिनाय खामानियाव माने बिमा बिाखौ एसेबाबो माने फरायसाफोरा हेफाजाब होनाया फरायसानि माने गावसोरनि नियम आरोना नोंथां दा माखासे गामि एबा सोलोंसालि साफैनाय बा बेराम आजार औ नोंथां खोनादोंना औ माने सुबुंफोरनो माने फरायसाफोरा हेफाजाब होनाय आरो दुखु गोनां सुबुंफोरखौ माने अन्नाया फरायसा जिउखौ माने समायना खालामो आरोना नोंथां दा माखासे बेनि गेजेरजोंनो आथिखालाव गोदान बा जुग एबा बाथाफोर थायो फरायसाफोर समनि गेजेरावनो नङा होमब्ला नोंथां दा बाथा जुगोन होनना बुङोब्ला खोनादोंब्ला नोंथां हेलौ
हेलौ
हेल' नोंथां हेल' औ औ औ
औ खोनादों
औ दा नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन ना फरायसा समनि बा
औ हागोन नोंथां दा नंगौ नोंथाङा जाखिनि बाथ्राखौ बुंनो बेयो सै थारैनो आरो नोंगौ जोंहा फरायसा समाव जिथबा जोंहा फरायनायजों लोगोसे देहा सावस्रिखौबो जोङो लाखिनांगोन मानो होनबा देहा सावस्रिया मोजाङै थायोब्लासो जोङो मोजाङै बिदिनो सोलिना थानो हागोन आरोना आरो बिदिनो जिथुबा फरायनायजों लोगोसे जोंहा फरायनायजोंल' जाया फरायनाय जोंहा बाहेरा नलेजबो लानो नांगौ नोंथां बुंनाय बायदि जेरैबायदि बाहेरा बिजाब फरायनाय नलेज बा बाहेरा बारहावा बा बै बारहावाया माबायदि बा दिनैनि जुगाव माबायदि सोलिगासिनो दङ अ माबायदि बादायलायनाय माबायदि नङा हब्ला माबायदि कम्पिटिसन
औ औ औ
होनबा माबायदि बादायलाय माबायदि देरहासारनांगौ माबायदिसिप्लिन खालामनांगौ माबायदि गाव
औ
औ माने आरो फरायसानि आखल आखुआ बुंनो थाङोब्ला जानांगौ नंगौ गुरै माहि बिब्दि जानांगौ नाथाय जोंहा फरायसालि बुोब्ला
फरायसानो बिदि एखे जानो हाया मानो होनब्ला बुंनो थाङोब्ला बुंजायो जोङो जिथुबा खायफा फरायसाया गोरिबनि फिसा जाहैयो खायफा हसेयासे धैनि फिसा जाहैयो
औ औ नंगौ
आरो फारागथिखौ सोयोब्ला मा जे दाने थिगैनो जाय बांसिन खस्थ' खालामगोन जाय बा बांसिन जायहा सेक्रिफाइस खालामोन बिसोरबो बेनो दासारगोन नङा दा बिनो जोंनि समाजाव मा ज जा गोरोन्थि जानानै बा फिसा माने दोहोरनि फिसाफोरा मोजां लेखा फरायाया गावनि मावनांगौ डिसिप्लिनखौबो खमाव
औ
देहा सावस्रिखौबो मोथां लाखिया बा बेरायनाय मानाय बिदिनो जेराव मेराव थांलाबायनानै समखौ आ बे हगारलाबायनाय नङा होमबा दा
औ औ नंगौ।
मा बजायो बे माने
औ
ओ जिथुबा फरायो सेक्रिफाइसआ मोजाङै थायो जुजिनाया मोजां थायो थाङै थाङै बिराद माने एफा एनै रांफोरनि थाखाय एसे गोनां थांथियावनो माने बिसोरनि माबा माबाया गोसोआ डाउन जालाङो।
नंगौ नंगौ
फ रायसा जिउआव जोबोद ओ आलो गोजोन नाथाय जोबोद गोराफारसेजों माने धोरज्यजों हमना मोनसे लाखिनांगौ जायो आरो गेदेमाफोरनि बोसोनाव बुंनाय बादिब्ला नोंगौ फरायसा जिवा जोबोत आलो गो जोन नाथाय बेखौ हमथाना लाखिनांगौवा गावनि सायावसो बाय फ हेलेव बाय जाबाय गेलेबाय मोसाबाय गिदिर नाथाय जोङो बुंनाय सिमांखौ जाफुंहोनायाबो बे गोबां दुखु खस्थ' लाबोनो हायो आरोना दा बे खायनो फरायसाफोरा बुंनो थाङो ब्ला आं मोनसेल' बाथ्राखौे फरायसा माने ओ बेखायनो माने अ दम माने हानांगौ जोंनि गोबां माने मोनसे गोनांथि आयदा मानो होनब्ला जों नुयो जे गुबुन हादरफोरनि आउट कान्ट्रिफोरनिखौ नायोब्ला जोङो बिसोरनि सावस्रिखौबो नायोब्ला बिसोरनि सावस्रि बा फिटनेसा जोबोद मोजां नङा होमब्ला?
औ औ औ नंगौ नंगौ
दा आरो बिसोर बि बिसोर माने गोदान गोदान स्किल सोलोङो फरायनायजों लोगोसे मोजां स्किल दावगाालांनो बेफोरबायदिनो बिसोर माने लाइफआव जाफुंसार जायो आरो। आरो बिसोरो बेहाय सोलोंथाइयाव दावगानाय मानाय आरोना गोबां इनदिपेडेन्स होयो दा जोंनि नैबे हादाव माने एसेब्लाबो माने दिसिप्लिनजो सोलिनायखौ नुवा आरो ना ब
नंगौ दा नोंथां दानि फरायसा फ्रा माने माखासे मबाइल गेम भिडिअ' गेम एबा ससियेल मिेडियायाव
औ औ।
औ औ खोनादों खोनादों औ खोनादों हेलौ।
नोंथां समनि जोबोद आंखाल मानो होनोब्ला जोङो समखौ आद्रि बे बाहायनाया। थांगारबाय याव लोगो मोनफिगोन होननानै आं आसा खालामथाबाय नोंथां। दा रोजा रोजा साबायखर बावबाय नोंथांखौ बा गोजोननाय आंबो।
दे गोजोनथों।
नोंथांजो सावरायनानै।
औ औ गोजोननाय थाबाय दे।